हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ नोंथां खोनादों औ औ खुलुमबाय नोंथां औ ओमफ्राय नोंथां मा खालामगासिनो दायोलाइ
आं नोंथां नै ओरैनो दंगासिनो दासान्दै
आतसा ओमफ्राय नोंथां आंनो फन हरनायनि आन्दोआव माबाफोर खोथा बाथ्राफोर दंमोन नामा
औ नोंथां आं नोंथांनाव नोंथांजों एसे मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो होन्ना नै फन हरनाय जादोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय आं दाजे दैज्लां बोथोर नोंथां बे दैज्लां बोथोराव जे ओ आबाद माइ आबाद मावो बा गोरान खेथि मावो बेफोरखौ मैगं थाइगं मावो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे आङनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथाङ हागोन ओ जोङाथ' दा थ' बोथोरा जोङा दैज्लां बोथोर जायखौ जोंहा खारिब फसलनि बोथोर होनना जों बुंनो हायो
औथा
बिदिनो जोंहाथ' दा बांसिनै गुबैयै जोंनि जायगायावहाय बा ओनसोलावहाय जोंहा माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
बे माइ आबादनि सोमोन्दै नोंथांनो होनबा आं एसे फोरमायथिनोसै आरो ना नोंथां
औ जागोन दोंथां
जोंहा माइ आबाद बुङोब्लाथ' जोंहा बांसिन सा सानफ्रामबो जानाय ओंखाम ओंखाम जानायनि थाखाय जोंङो माइ आबादखौनो जों बा माइनिफ्रायनो जों ओंखामखौ मोननाय जायो ओमफ्रायहाय जों बेखौ माबोरै मावो होनोब्लाथाय जोङो गिबियाव ओ आबाद खौ जोलै नागिरग्रोनांगोन आरो नोंथाङा मा माइनि जोलै गायनो बे जोलैखो जोङो थिख खालामना लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोंहा हा हानि थि थानांगोन हाया नोंथाङा हा माइखौ आथिखालावथ' माइखौ जोंहा फोनायबो जायो नालाय फोनानैबो ओ फिथाइखौ मोनो आरो गायनानै फिथाइखौ मोनो आङो गायनायनि बागैनो बुंनोसै गिबियाव जोङा गावनोगाव माख खालाम्रोनांगौ ओ खोथिया बारि नागि रग्रोनांगौ खोथिया बारि नायखांनायनि उनाव जों ख खोथिया बारियावहाय बेखौ सेेक्टरजों एवसिगोन आट आथिखालनि मुग दोरोङारि आदबजों जों मावनायखौ बारा नुनो मोनला बिगियानारि आदबजों जों मावनायखौ नुनो मोनसै बेनिखायन बेखायनो जोङो ट्रेकटर बाहायो आरो एवनायावहाय जोङो गिबि एवनायखौ मा होनगोन खारायनाय होनना बुङो खारायनायनि उनाव जोङो ओ मा खालामगोन साननै सानथामसो बा सानबारसो दोननायनि उनावहाय जोङो हाग्राया एो थैहोगोन हाग्राया जुदि थैखाङो बेनि उनावहाय जों म खालाम आरो खेबसे एवबावगोन बे एवनायखौ जोङो सामार होनाय होनना बुङो जों सामार होखांनायनि उनाव अखा नायै एबा साननैसोनि उनावनो जोङो मा खालामनो हायो आनि फार सोरगिदिं बेखौ जोङो आलि फारखौ दाननानै लानांगौ खदालजोंहाय जायखौ आलिफार दाननाय होनना बुङो बेनि उनावहाय जों माबाखौ बैखौ जे बे फोथाराव थानाय माखासे हाग्राफोर थायोना एवनानै बेखौ मोजाङै सेवहोबावगोन जों आरोबाव बिदिनो सानबासोनि उनाव जों फिन खेबसेबबो एवबावगोन जाय एवनायखौ जोङो एवगारनाय होनना बुङो आरो बि बिवगारखांनायनि उनावहाय ज ओरैनो सानथामसो दोनबावो ओमफ्राय बै सानथामसो द ार उनावनो ज मो माइखौ जों सनाय ज नों म आबादनि थाखाय माइ बासिना लादोंमोन जेरैहाय रनजित स फर माइब्रा बासमुथि बिदिनो बायदि रोखोमनि माइ दं ओमफ्राय जोङो बे माबाखौहाय बस्थायायाव जोङो फाथोनि बस्थाफोराव बा आथिखालनि मुगथ' फास बस्था फाथो बस्थाखौ मोनदों जोबोद खम बे बस्थायाव जोङो माबानानै सोनानैहाय दैयाव सोमनाय जायो आरो फुख्रि बा दंग'फोराव जुदि फुख्रि दंग' गैयाब्ला जों ाथा गिदिर बा बालथिं गिदिरफोरावनो जोङो सोमनाय जायो बिदिनिफ्राय हरसे सोमखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बोखांगोन बोखांनानै बै दैखौ जों एसे सरहोगोन, दैया जेब्ला सर - लांजोबो अब्लाथाय जोङो बेखौ हायावल'बनानै ओ जोङो बेखौ ओ बिलाइ नङाबा थास बिलाइजों खोबनानै आरो सायावहाय जोङो फाथो बस्टाखौ खोबसिन खिना हाबावगमोन जाहाथे बेयो थाबैनो गुदुं जानानै गारजा बेरो आरो बेखौ जोङो मा खालामो
जेब्ला जोङो माबाखौ आलिखौ खोखाना लाखाासिगोन बे खेबसे माबा एगारखांनायनि उनावहाय होखांना लाखांनानै जोङो खाबसिन खेबसे फोमोनगोन। बे फोमोननायावनो जोङो बेखौ लांनानै फोहैनाय जायो आरो। हरसे सोमबाय ओमफ्राय आरो हरसे बोखांनानै दोनबाय बाला- ओम मालाबा समाव जोङो हरनैबो दोननाय जायो बिदिनो ओ जोंहा जि खोथिया बारिया जाबाय ओमफ्राय जेब्ला फोमोनो अब्ला लांनानै फोहैनांगौ आरो। बे फोनायनायनि सिगां सिगां जों मा खालामनांगौ? ओ मै होनांगौ जाहाथे हाया समान जायो खोथिया बारिया ओमफ्राय जोङो दैनि माबाखौ नायनांगोन जुदि हरावहाय अखा हागोन बायदिबा जों दैयावनो फो सोमनांगोन जुदि अखा हाब्ला अब्ला जोङो ओ दै गैयाबालाबो फोनो हायो आरो। ओमफ्राय जोङो हाखौ समान खोथिखौ नायनांगौ आरो खोथिया फोनायखौ जुदि हाया समान दैया दिदोम थायाब्ला बेहाय जोंहा खोथिया मोजां जाया होनना जों बुङो बिदिनो जिबा दिननिसोनि उनाव जोंहा खोथिया एसे जौखांबोगोन अब्ला जोङो भिटामिन हासारफोरखौ होयो बिदिनो आरो खिबसे मावावो बेहाय ओ जोङो जिबा दिनसोनि उनावहाय जोङो आरो खेबसेबाव हासारखो होबावनाय जायो जाहाथे मोजां जा जायो माइया ओमफाय खोथिया बेनि उनावहाय आरो उम जोंहा बिदिनो जिब बा नैजि दिनसो थाहोनानै हासारखांनानै गासै जोंनो ब्रैजि दिनसो नांगौ आरो। ब्रैजिब्रैजिबा दिनसो बे माबाखौ खोथियाखौ फुनो थाखाय। खोनादोंना नोंथां? औ बेनि उनावनो जोङो फुखांनानै गायनो हायो आरो गायनाय आदबाबो थ' बिदिनो फिन आं जेरै खोथिया बारि एवनायनि बागै फोरमायदोंमोन बिदिनो जोंहा एवनानै ओ फोमोननानै गायनाय जायो आरो बिदिनो जों माइ आबादखौ खौ मोननो हायो। ओ आथिखालावथ' बांसिनानो जोंहा माइ आबादखौ ओ माखासे रासायनारि हासार मुलि बिदि बाहायनासो गायनायखौ जोङो बुंनो हायो बा नु नुनो मोनगासिनो आरो बा मावबोगासिनो। जोंहा मा होनो माइआदि गोबां माबा समाव गोबां जोंहा एम्फौफोर जायो एम म्फौफोर जायोब्ला जों मा खालामनांगौ एम्फौ फोथैग्रा मुलि होयो ओमफायहाय माइआ जेब्ला जौखांबोनो नागिरो अब्ला जोङो बेहाय हासारबो होनांगौ आरो मा जाहाथे माइआ मोजां जौखांनानै मोजां फिथाइ होयो आरो माबेबा समाव जोङा हाग्रा जायो हाग्रा जायोब्ला जों गेजेर गेजेर हाग्राखौ दांनानै होनांगौ आरो लोगोसे हाग्रा थैनायनि मुलि फो फोरखौ होनांगौ आरो। अब्लानो जोंहा माइआ मोजां आरो इयुनाव मोजां फिथाइ होयो बिदिनो जोंहा माइ आबादखौ ब्रै माससो मावनायनि उनाव जोङो जुलाइ दाननिफ्राय अक्ट'बर नभेम्बरसोआव जोङो मोनहै यो नभेम्बर डिसेम्बर आथिखालाव बेखिनियानो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङाबो बिदिनो माबाफोर आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नामा?
नोंथांनि सिगाङाव आं एसे ओ फोरमायनो ओ आखायाव लाबाय नोंथां। दा बुंनो थाङोबा नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनि जायगा फ्रावबो बेबायदिनो ओ माइनि आबादखौ बेबायदिनो मावो। आरो खायसे बायदि जायगायाव जोंना जोंनि जायगायाव ओरैबायदि आबाद मावो खि ओ जाय जायगायाव माइ आबाद जाया बा दै थाया बैबायदि जायगायाव जोंना जिंखा बह बहल पथल बेफोरबायदि ओ मैगं मावनाय जायो। ओ जाय जाय गायाव जों गोबां मुलाम्फाफोरबो मोननो हानाय जायो। बेफोरो ओ एसे बोरि जानो नांगौ। मानो होनबा बेयाव दै थायोबाथाय बे जाय ओ आबादखौ मावदों बा जिंखायानो जा बहलानो जा पटलानो जा बा थिथा केरेलायानो जा बेफोरबायदि ओ मावनाया ओ अफारद्राय दै दै थायोबा बा दै मोनोबा बेयो रानलाङो आरो। दैनि बिबाङा बारा जायोबा बेनि थाखायनो जोङो गोरान जायगा फोराव जोङो एसे बोरि जायगाफोराव जोङो बेबायदि ओ फिथाइ बा मैगं थाइगंनि आबादखौ मावनाय जायो। दा बुंनो थाङोबा जोंहा ओ बेबायदि ओ मैगं थाइगंनि अनगा जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां ओ फिथाइ सामथाइफोरबो मोननाय जायो जेरैहाय खान्थाल थाइजौ बेबायदिनो गोबां फिथाइफोर मोननाय जायो बेखौ जोङो हानिफ्रायनो मोननायलाय जोङो आमथिसुवा हिसाबै मोनसे ओ जोंहा धोरोमबो दङ' बेखौ ओ जोङो बयबो मानियो मानिनानै जोंहा बेखौ हप्तासे बा बा दिन बा द' दिन बा स्नि दिन जोंहा बेखौ मानियो मानो मानियो होनोबा जोंहा ओ हानिफ्रायनो गासिबो मुवा बेसाद जानाय लोंनाय दै अर गासिखौबो मोननायलाय जोङो हाखौ सनमान होनाय हिसाबै जोङो आमथिसुवाखौ मानिनाय जायो आरो।
औ औ।
दा बुंनो थाङोबा माइ माइनि आबाद माइनि आबादखौबो जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो मावो जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदों खि ओ गिबियाव जोंनो माइ फोनो थाखाय ओ दुब्लि दुब्लिनि गोनांथि जागोन दुब्लियाव जोंहा ओ नै बिघा बा थाम बिगाबा जोंहा दब्लायसे नांगौ बायदि ओ खोथिया फोनो थाखाय एवग्लिना लागोन ग्लेब ग्लेब जेराव ओ खोथिया उनफोराव फुनो गोनां जायोबा गोरा जायैबायदि जोंहा बेखौ ओरैबायदि हाग्लौग्लिगोन खि ग्लेब ग्लेब जायो आरो गुरैनो बेखौ ओमफ्राय समान खालामनानै जोंहा बेबायदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ फाथो बस्थायाव माइलि बा माइ ओ जिखुनु माइ गायगोन बे खौ जोङो सोमनानै ओ बेबायदिनो साननैसो सोबनानै जोङो बोखांफिननानै जोङो लखबनानै एसे फेनस्रांना दोनगोन जाहाथे बिनि जा गाजा एसे मोजाङै हरसिनो ओमफाय बेखौ जोङो फोनो लांगोन ओ जाय टाइमाव जोंहा समान आरो ओ मै होखांगोन अब्ला जों बेखौ फोनानै ओ दोनगोन आरो बेबायदिनो दोनखांनायनि उनाव जाय जायगायाव गायगोन बेयाव जोङो बेबायदिनो ओ गिबियाव जोङो खारायग्रोनानै लागोन खारायग्रोयोबाथाय जोंहा ओ आलि जावनो मोजां जायो बेनि थाखायनो जोङो फिननैखौ खारायग्रो नानै लागोन खारायखांनायनि उनाव जोङो आलिखौ खोजोबगोन आरो खोनानै लाजोबगोन खोनानै ला खांनायनि उनाव आरो फिन खेबसे ओ हालेवबावगोन हालेवखांनायनि उनाव जोङो आलिखौ मोजां लिरगोन आरो लिरनानै ओमफ्राय जोंहा ओ जेब्लानि समाव ओ माया बा खोथिया ओ जागोन बा गायजानाय जागोन बै समाव जोङो ग्रोब जोंहा फुनानै ओमफ्राय खेबसे फोमोननाय हिसाबै जोङो एवगारबावगोन हाखौ ओमफ्राय बेबायदिनो ओ खोथियाखौ फुहोनानै
दानि जुगावथ' जोङो हाजिरा खामला लानानैसो ओ जोङो खोथियाफोरखौ फुनाय बा गायनाय जायो गोदोनि दिनाव नाथाय बेफोरबायदि नङामोन नोंथां गोदो थ' गोबां ज' ज' खाथिनि न' खाथिनि गामि खाथिनि बेबायदिनो ज' ज' सावरि जालायोमोन बैसानाव ज' बिसानाव ज' बेफोरबायदि गोदोनि दिनाव रां रुफानि बारा गोनांथि गैयामोन माइ गायोब्लाबो दानि जुगाव नाथाय हालेवनायनिफ्राय लानानै ओ गायनाय लाबोजासिम फिथाइ लाबोजासिम जों जो फैसानि गोनांथि जाथारो आरो। बेबायदिनो गोबां ओ रां खरसा खालामनानै दानि जुगाव ओ माइखौ गाय जायो दा बुंनो थाङोबा ओ हालौनायाव। गोबां ओ रां लानाय जायो दानि जुगाव ओ थामजौ थामजौ बाजि बेफोरबायदि लायो मोनसे ओ हालवासेयावनो फिनसेयाव बिगासेयाव बिदिनो लाबोनायावबो गोदो माइखौ हाखांनानै जेब्ला लाबोयोमोन जों खेला बा मैसो गारि बा मोसौ गारिजों लाबोनाय जायोमोन नाथाय दानि जुग बेफोरबायदि लाबोनाय जाया। दानिया गोबां गोनोखोआरि बेबायदि मेचिन ओंखारबाय। जोंहा जाय मेसिना दुब्लियावनो हायोबो बेयावनो माराबो होखाग्रा बेफोरबायदि ओंखारबाय बेबायदि गोबां आसरित आसरित माने मेसिन ओंखारबाय। बेफोरखौनो बेफोरजों जोंहा गोबां गोरलैबो जाबाय। गोरलै जा बेबायदिनो जोंहा बारा खस्थ'आ एसे खमायदों। खमायनानै जोङो बेबायदिनो गोरलै आ गोरलैयावनो जोङो ओ माइ फिथाइ बा माइ दांग्रिफोरखौ जों न'सिम लाबोनो हायो आरो। गोदोनि बायदि लेलाय लेलाय एसे एसे बेबायदिनो गेले गेले लाबोनो गोनां जाला आरो दानि जुगाव। थाब थाब थाब थाब ओ फोजोबनो हायो।
आथिखालावथ' आरो नोंथां जोङो मेसिनजोंबो दाइरेक हानानै मारा होखानायखौ नुयोना।